दं
आङो आङो नै ओरैनो दङलै
ए दासान्दि मा मावबाय दं?
आंथ' दासान्दि ओरैनो दंथ'यो होनजायो ओ नोंथाङा आंनाव कल खालामनायनि माबाफोर जाहोन दंमोन अ नोंथांङालाय दासान्दि माथो मावना दं?
आङो नोंथां नै थालिर बागानाव एसे बागान फोसाबबाय दं आङो थालिर बागान दं नालाय
अ नोंथाङा थालिर बागान खालामदों नामा?
थालिर बागान दं आंहा नोंनिनो निजा ना? आंनि नोंथां आंनि आंनो गायदों
न'आवनो ना
न'आवनो
अ बिदिब्ला थालिर गायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मानो हाया जानो।
फंनैसो फोरमायना होलाय थालिर बिफांखौ मारै मारै गायो मारै जोथोन लायो। आरो फिथाइ थाइनाय सम मा मा खालामनांगौ आरो फिथाइ थाइयाबा बेखौ मारै खालामनांगौ। बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हो नोंथां।
ओ गिबियावनो जों थालिर गाय होनोब्ला जोङो थालिर थालिरखौ ओ माबायदि फुलिनि गायगोन बा मा रोखोमनि थालिरखौ गायगोन नोंथां बेखौ गिबियाव बाय बासिनानै लाग्रोनांगोन आरो बासिनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा जि जायगायाव गायगोन बे जायगानि हाया माबायदि थालिर बिफांनि थाखाय मोजां नंगौना नङा ओ थालिर बिफांनि गायनो थाखाय बै जायगायाव दै मोनगोना मोना बेफोरखौ नोंथाङा नाय्रनानै लांगोन आरो बिदि नायखांनानै लानायनि उनाव नोंथाङा बियाव ओ थालिर गायनो थाखाय बे हाखौ एवनांगोन एकदमबारे ट्रेक्टरजों एवनांगोन आरो नोंथाङा बुरजा बिबाङाव गायोबासो मुलामफा थालिरखौ खम बिबांङाव गायबा मारा मुलाम्फा जानाय नङा
बुरजा गायनांगोन नामा नोंथां होनोमबा? अ बिदि फिसा फिसौ बिदिनो बिगासे बिगानै गायोबाथ' होमबा लाब जानाय नङाना नोंथां?
बिगासे बिगानैयाव लाब जायो नोंथां बिगासेयाव जाद्राय नङा आरो बिगानै बिगाथामसोनि
अ बिदिब्ला होमबा जोङो बुरजा गायनांगोन ना नोंथां?
बुरजा गायनांगौ बुरजा गायनांगौ गिबियाव नोंथाङा ट्रेक्टरजों एवना लाग्रोदो बेनि उनाव नोंथाङा ट्रेक्टरजों ऐउना लाखांनायनि उनाव थालेर ओ खौ गायनायनि सिगां नोंथांङा बै हायाव हासारफोर सारनानै लाग्रोनांगौ जाहाथे बिफां बिफांङा गायखांनायनि उनाव हासार मोनो हासार होनोब्ला जोंहा ओ एम अपि सारनांगोन इउरिया सारनांगोन पटास सारनांगोन बेखौ नोंथाङा खनसेनो मोनथामजों जमा लगायजोबनानै दा बेखौ नोंथाङा हायाव सारखांनायनि उनाव नोंथाङा
औ औ
मा होनो थालिरखौ जि जायगायाव गायगोन बे जायगायाव नोंथाङा ओ हाखर जावदो आरो थालिर जाय गायनो थाखाय दिडसटेन्सनि गेजेराव गायगोन नोंथाङा गिबियाव जखाखौ सुनानै लाग्रोदो ओ बा फुट द' फुट नि गेजेराव फांसे गायो
औ औ फांसे फांसे ना गय बिफांफोरबायायदि नामा नोंथां ग बिफां बेफोरबायदि नामा नोंथां अ अ अ जागोन जागोन नोंथां
हा हाखौ हाखर जावना लाबाय बिनि उनाव नोंथाङा फुलिखौ लाबोनांसिगोन फुलिखौ मा बेनिफ्राय ला नोंथाङा सोरबा सिनायनाय ओ बा थालिर बागान मालिक दंखायोब्ला बिनिफ्राय नोंथांआ फुलिखौ लायना फैनो हागोन नोंथांआ ओ गुबुन जायगानिफ्रायबो ल फै बेनि आगोल जेरै बेंगल बेंगलनि थारिगा थालिरा जोबोर मोजां जायो ओ साबसिन बिजनेस साबसिन थालिर होनबा जोंहा मालफक थालेर बिनो सबसे मोजांसिन आरो जों दा ओ फालांगिनि थाखाय बेनिखायनो नोंथाङा मालभकनि फुलिखौ ओ फुलि लाबोनायनि उनाव नोंथाङा जि हाखर जावदोंमोन बे हाखर जावनायाव थालिरखौ ओ गाइ बिदि आरो गायनायनि उनाव नोंथाङा उम बे हाखरखौ मोजाङै फबदो थालिरखौ फबखांनायनि उनाव जिब जुनारनिफ्राइ रैखाथि होनो जेरै मोसौ बोरमा बायदिफ्रा जायो बिनिफ्राय रैखाथि हो बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियाव सोरगिदिं बारि बा फेनसिं लागायनानै दोननांगोन जाहाथे मोसौफोर बोरमाया बेखौ जानो हाया सोरगिदिं पेनसिं लागायबाय लागायनायनि उनाव नोंथांआ बे थालिरेराव ओ सप्तासे गायनायनि उनाव सप्तासेसो थानानै ओ जा हाया जि एवबाइ नाथाय रानखाङोना नोंथां हाया गोरान जायो बे हा गोरान जानायनिखौ गिसि खालामनो थाखाय नोंथाङा सप्तासे अहो गायखांनानै सप्तासे थानानै नोंथाङा खेबसे दै सो
औ औ औ
औ ओ बिदिनो सप्तासे थाना दै सोखांनायनि उनाव नोंथाङा एसे गोबाव दोनबाय जेब्रा थालिरा मोजां जाबोयो ओफ्राय हाफोराबो सम जाजोबो ओमफ्राय थालिरा एसेे सेहेरा जा जाबोयो अब्ला बै थालिरनि गेजेर गेजेराव गोबां हाग्रा नाङै हाग्राफोर रज'यो बै हाग्राफोरखौ जोङो फुनानै होनांगौ नंगौ आरो नोंथां हाग्रा दोननो नाङा जेब्ला हाग्रा दोनो बै हाग्राया जि थालिरनि ओम जि मोननांगौ हासार बेफोरखौ बे हाग्रायासो जाजोबो आरो बेनिखायनो उम ओ उम सोरगिदिं थानाय हाग्राफोरखौ फुजोबनानै होनांगौ आरो बेनि उनाव बि बि थालिर बिफाङा जेब्ला देरो बेनि सोरगिदिं नोंथाङा ओरैनो ओ आसि मोनसेसो गोथौ हाखर जावनांगोन आरो सोरगिदिं जोलुरै ओ सोरगिदिं हाखर जावनायनि उनाव नोंथाङा ओ बेयाव ओ मा होनो हासार होनो हानाय बायदि सोरगिदिं जावनानै लाबाय बेनि उनाव नों ओ बेयाव ओ सोरगिदिं मासाव खनसे खननै ओ सोरगिदिं दि हाखर ला जा वनानै लानाय बे हाखराव हासारखौ होनांगोन आरो बिफांनि बांद्राय गुदियाव होनो नाङा मानोना बांद्राय गुदियाव ओ इउरियाफोरखौ होयोब्ला बिफाङा थैयो बिनि थाखाय इसे जाथायाव जानथायाव बेखौ होनांगोन आरो ए फुट बा दुइ फुट गोजानाव ओ हाखर जावनो ओ सोरगिदिं हाखर जावनानै होनांगोन आरो ओ गोजाननिफ्राय बि रोदाया बोनानै लानो हायो बेनि उनाव जेब्ला बिफां उम बियो देरो गब्ल'बबोयो बेनि उनाव ओ बिराद गोबां बिलाइ जायो
एसे बोराइ बोराइ गोरलै गोरलै जि गोलोयो गोरान सिरिजोबो औ औ नोंथां औ
जेब्ला गोदान खिलियो अब्ला नोंथाङा बै बिलाइ बोरायखौ दानै दानै होबाय थानांगोन आरो जाहाथे बिफांआ बा
जर मोना जेसेनो बिलाइ बुरजा थागोन बिफाङा खस्थ' मोनो आरो माने गिलिर जायोना औ
ओहोम बिनि थाखाय बिलाइ बोराइ बोराइखौ दाननानै होनांगौ जायो आरो जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला फिथाइखौ नोंथाङा जोथोन लानांगोन मोजाङै ओ बिफांफोरा लेमोब्ला दान्दाफोरजों सुंखांनानै होनांगोन बिदिनो बिलाइफोर जायोबा बिलाइफोरखौ दाननानै होनांगोन आरो नोंथाङा ओ ओम फिथाइ थायोब्ला खेबसे
दै होनांगौ आरो जानो फिथाइया मोजां जायो औ औ नोंथां औ
जुदि ओ मा होनो बोथोर जेनेबा नोङो सिजोन जेनेबा मोनसे फुजा जेनेबा मोनसे फुजाया फैगौ मासाव दङ नोंनि फिथाइया माने नैब मासावनो मोनसिगोन अब्ला नोङो बे मोनहांनायि थायखौ ओ माने एसे लेथदै मोनहोनो हायो आरो जेब्ला नोङो फिफांनि बागानआव दै दै सोनानै दोनो अब्ला बै बिफाङाा बिफांनि फिथाइया थाब मोना आरो दै सोयोब्लाथाय
औ औ
सोयै सोयै बोथोर नायै फुजा नायै नायै बिदिनो फानो आरो बिदिनो बिदांदांसेयाव मालफग थालिरखौ जोङो सातस'निफ्राय ओ ओ आदस'सिम बा स्निौनिफ्राय दाइनजौसिमा मोनो आरो आरामसे औ बिदि मोनो आरो बिदिनो नोंथाङा फिथाइया रायो। दाननानै ओ बाजारआव फनो होगोन आरो बा नोंथाङा नों निजा फानाबा सोरबा फायखारिनिबो लागायनानै होनो हागोन बागानखौ बिदि आरो
अ डाइरेक्ट ना नोंथां।
औ औ बिदिनो नोंथाङा न'आवबो फोमोननानै फाननो हागोन बिदिनो आरो थालिरनि फालांगिया जोबोद मुलाम्फा दङ बुरजा गायनो हायोबा। माने खेबसे गायखांनायनि उनाव नङा बारा बिदि बारे बारे बिदि खस्थ' खालामबाय थानांनाय बा मा होनोमोन बेखौ फैसा गारबाय थानांनाय नङा आरो ओरैनो हासारनि थाखाय। नोंथाङा एसे खरसा थांगोन आरो बेनो आरो नोंथां थालिरनि फालां माबाया बे मा होनोमोन बागान खालामनायनिया
औ बिदिब्ला नोंथां आं माथो थालिदनि बिराद माबा गियानानो दङ ना माथो नोंथां।
एसे एनै बेजोंनो आङो न'खरखौ सालायगासिनो दासान्दि थालिरजोंनो
औ बिराद मुलाम्फा जायोना नोंथां?
एकदमबारे जायो।
बिदिब्लाथ' मोजाङानो नोंथां औ औ।
ओरैनो नोंथाङाबो माबाफोर गायदों नामा न'आव?
आंथ' दासान्दि ओरैनो बारियावहाय ओरैनो गयसो गायलाबायनानै दोङो।
आदसा माबायदि जादों ओरैनो गया दा?
गया आंनिया बुंनो थाङोब्ला एसे मोजाङानो आङो जोलैखौ एसे मोजांखौनो बायखादों। नालाय नोंथां औ दा नै देग्लायनिफ्रायसो थायजेनदों आरो नोंथां। थाइबाय बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबाय नोंथां औ दामानि बै गय थायनानैहाय जा गुदियाव थाबोयोना गुदिथारसिमाव बिजौथारसिमाव गुदिथ' नङा बिजौथार थारसिमाव ना? बेखौ जावयैयोब्ला माने गया साबसिन जायो आरो ना औ बिजौनिखौ जा जोङो हानै हानै गुदि बिजौ थाराव थाबायना लास्टावहाय बेखौहाय माने गाव हारसिं सिरि होनांगौ आरो ना साननाङा बेखौ गाव हारसिं स्रिनानै गावनो गाजा बेरनानै खिलिखागोन आरो बेयो गय गुदियावनो दा बे खिलियोब्ला बेखौहाय जोङो जावैदो मानि मोनसे जायगायावहाय बिदिनो जमा खालामदो आरो ओ गायस्लायनाय बायदि खालामनानै। दा बेबायदि खालामै खालामै बिदिनो एसे देरबा आरो एसे गायस्लायदोलाय। बेबायदि खालामबाय थायोब्ला माने गया थाबसिन थायो आरो नोंथां। दा आंबो बेखौनो एसे सोलोंनानै नायदोंमोन दा मोजाङानो।
फिथाइआ मोजाङानो होदों मानि आंबो बै माखासे मानसिफोरनिफ्राय सोलोंनानै नाय नायनायदोंमोन आरो नोंथां।
औ मोजाङानो जायो माने आरो गयफ्राबो मोजां थायो फिथाइफ्रा गिदि
गिदिर गिदिर आरो अजनफ्राबो मोजां जायो गिदिर जाबाय नालाय। फिसाया माने अजना मोजां जायो आरोखि औ। दा बुंनो थाङोब्लाथ' आंनिया फिथाइआ मोजाङानो थायगासिनो। औ गया दाथ' आंनि बारियावहाय बिदिनो बिगाब्रैसो दङ नोंथां बारा बुरजाबो नङा आरो बारियावनो।
बिगाब्रैयाथ' बुरजायानो नोंथां अब्लाथ' नोंथाङाबो गयजोंनो न'खरखौ सामलायनो हायो आरामसे।
अ हागोन हागोन नोंथां नै देग्लाय थायजेनबायना बोसोरनैसोनि उनावहाय मोजांखौनो मोनहैगोन बायदि मोनदों आङो फिथाइखौ औ दाथ' दामाबो माथो एखमबा फावसोयो एखमबा दाउखोयो।
औ नोंथां बेयो औ बोथोर
आंनि आन्थाखौ मोनबाय आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा दा आंनो नांगौ बायदिखौनो मोननानै दं थ'यो दा। ओ दा बेजों लोगोसे ओरैनो न'आव मैगं गायलाबायो बिदिनो दा बोथोरनि मैगं बोथोरनि आवगाय दिहुननानै फानो आरो नोंथां दा बेबायदिनो सोलिनानै दंथ'यो।
आदसा आदसा। ओरैनो बोथोरनि सिगां मा मा मैगं गायो नोंथाङा?
आङो बोथोरनि सिगां बे बोथोरावहाय जा मोनोना दै जेनेबा दैज्लां बो थोराव मा मा मैगं मोनो ओ भिन्दिफोर ओरैनो ओ जोगोनाद थाइबें बेफोरखौ आङो माने बोथोर गिबि दिहुनो आरोना नोंथां। माने एसे थाबसिन दिहुननानै बयनोबो सिगां फानगोरो। जेरै बिदि समावहाय दामखौ बांसिन मोननाय जायो नालाय नोंथां दा बेबायदि खालामो आरोना आङो माने बय निबो सिगां दिहुननो नाजायो। दाथ' बुंनो थाङोबा बांसिन रासायनारि हासार बाहायनानै दिहुनो नोंथां मानो होनोब्ला दानि जोलैफ्राबोथ' हाइब्रिदफोर बायदि जाहैजोबबाय ना नोंथां मुलि होआबानो जानो नागिरा माथो। दा मानि आङो बांसिन रासायनारि हासार बाहायनानै बोथोरनि गिबि दिहुनो आरो ना। ओ बे समावहाय दामखौबो जोङो बुरजा बुरजा मोनो। दाथ' नै बोथोरा गेजेरानो नांबाय। दा दामा खमायलांगासिनो आरो मानो होनोबाबो दा बयनावबो मोनजोबबाय बारि बारि। दा बयनावबो थाजोबसै आरो थाइबें बे जोगोनारफ्रा भिन्दिफ्रा दा दामा खमायलांबाय आरो नोंथां। औ।
बिदिब्ला नोंथां ओंम खबरफोराथ' ओरैनो मोजाङै दंथ'यो नोंथांना?
अ दङ' दङ' नोंथां मोजाङानो खबरफ्रा। ओ। दाथ' नै जानानै दासो जिरायदों माबा ऐ